नोंथां
औ
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ दा आङो नोंथांखौ ओ फिन ओ कल खामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो ओ मोनसे मोजां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आङो ओ कल खामनाय जादों ओ जानो हागौ नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सम दङ। नंगौना थारैनो औ दा जोङो ओ मोनसे आबहावानि बेलायाव बा आबहावानि बागै जोङो ओ गोलावै सावरायगोन नङा होमब्ला
औ औ
औ दा ओ जायानो जाया मानो ओ आं एसे फोरमायना होग्रोनो सानदों नोंथां
औ नोंथां
दा आबहावा होनब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगा बा बारमण्डल हा दै लाइफां बिफां बा जिब जुनार आरो सुबुं समाजखौ बुंजायो नङा होमब्ला
औ औ
दा ओ जोंहा आबहावा सोदोबा जोंहा मा ओ फामसा सोदोबनिफ्राय फैदों। बा जायखौ जोङो बर' रावखौ सोरगिदिं होनना बुंनाय जायो। दा आबहावायानो बुहुमाव जिउ थांनानै थानो थाखाय ओ माने मोनसे मा गाहाय बिथा दा बे मिथिंगाया जोंनो थांनानै थानो थाखाय गोनां जानाय बार दै आदार आरो थाग्रा जायगा होयो। दा बेखायनो सासे सुबुं महरै माने मा ओ आबहावाखौ मोजाङै लाखिनाया जोंनि गाहाय ओ बिबान नङा होमब्ला औ दा आबहावा होनना बुङोब्ला जोङो आबहावाखौ गाहायै मा मोननै बाहागोआव ओ जोंहा रानखांनो हायो दा जोंहा मा मोननै बाहागो होनब्ला ब्ला मिथिंगायारि आबहावा आरो सुबुङारि आबहावा दा जोङो ओ आङो मोनसे मिथिंगायारि आबहावानि बागैनो बुंनो सानदों। दा बे ओ बाहागोआव मिथिंगायारि मुवाफोर जेरै बार दै हा दाउ अमा बायदिसिना ओ जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोर थायो। दा बेखौनो मोननै बाहागोआव राननो हायो जिबायारि जेरै लाइफां फां आरो जिब जुनार आरो जिब गैयै जेरै हा दै ओ आरो बार खोनादों नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां।
औ आरो बेनि गेजेरजों दोङो जोंहा मोनसे मा सुबुङारि आबहावा बा सुबुं समाजा गावनि अनसुला आरो गोनांथिनि थाखाय ओ दानाय आबहावा जेरै न' बां लामा सामा ओ जोंहा मा ओ दें द्रें बा कल कारखाना आरो सहरफोर दा आबहावनि गोनांथिया आरो गुदि बिफावफोर गथायो बा सुबुं समाज आरो गासै मा ओ जिब खुलिनि थांनानै थानाया आ आबहावानि सायाव सोनारो बा जोंहा ओ जिउ होनाय बार आरो बार लाइफांफोरा जोंनो ओ गोनां जानाय अ क्सिजेन बार होयो आरो जोङो हुगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड खौ माने लायो ओ दै गैयाब्ला ओ गैयाब्लानो ओ जेबो जिउआ थांनानै थानो हाया दा जोंहा आफा दार आरो माखासे ओ मा मल्टि बा गासै जिब बोओ गासै जिब माने खुलानो मिथिंगायारि आबहावानिफ्रायनो माने आदार मुलि आरो गुबुन गोनांथार मुवाफोरखौ मोनो। बेनि गेजेरजों जोंहा मा ओ ओ बैसोमुथि हानि सोरखि बा बारहावा ओ बारहावाया बुहुमनि दुंथाइखौ समान लाखियो आरो ट्रन खालामो दा बेनि गेजेरजों आबहावानि गाहाय जेंनाफोर बा जाआ मा जाहोनथाय बा ओ सोलायनाय जोङो नुनो मोनो दा आथिखाल मु आथिखालनि मुलुगाव गियान बिगियान आरो ओ सिल्प बिल्पनि जाहोनाव आबहावाया गाज्रि महर आवगायगासिनो दं ओ बे नि आवगायलांनायनि जाहोनफोरा जादों जों मा आबहावाया गाज्रि जानाय दा जोंहा मा ओ बार दै हा आरो ओ जोंहा बे गोलाव गोमथा सोदोबनि जाहोनाव आबहावाया बिस गोनां जादों कलकारखाना आरो गारिनि ओ गारिनि माने मा औ जोंहा मा गोग्गो बारखौ नस्थ' खालामो दा हाग्रा दानफायनाय दा न बां आरो कारखाना दान ओ कारखाना दानो थाखाय अरायबो हाग्रा बन दानफायनाय जादों ओ मानसि जिबिया दा बेनि जाहोनाव सोरगिदिं दुंथाया माने बांगासिनोसो दं। दा बुहुमनि दुंथाइ बांनाय होनब्ला जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड बांनायनि जाहोनाव बुहुमनि सावस्रिया गाज्रि जादों ओ अखा नियमित जायाखै आरो बरफ गलिनानै जोंहा मा खागोरनि दै बांलांगासिनो दं। आरो मा जोंहा ओ मैला आबिला बांनाय बा प्लास्टिक आरो रासायनिक बा बेफोरनि जाहोनाव हा आरो दैया गाज्रि जादों दा बेनि गेजेरजोंनो मा जोंहा आबहावाया माने मा जोङो ओ रों-रोंखायनो थाखाय जोंगा ओ गाहायाव बा जोङो सिगाङो मा ओ गुबैयै बिथिंफोरखौ ओ मिथियो बा जोङो बेफोरखौ मानिना सोलिनांगौ सुबुं जि ओ माबायदि होनना बुं बा बयनिख्रुइबो मोजां सुबुं समासा माने लायफां गायनांगौ। आरो हाग्रा दानफायनायखौ बन्द खालाम नांगौ। नंगौना?
औ औ
औ औ प्लास्टिक बन्द खालामनाय बा प्लास्टिक बाहायनायखौ खमायनानै फुथुला एबा मुवा ओ मुगा मुवाफोरखौ बाहायनांगौ ओ मा जोंहा मा बायनाय मुवा बाहायनाय बा ओ जोंहा ओ खमायनाय बा ओ आरो जोंहा मा ओ दा साफायै लाखिनांगौ बा मैला मैलाखौ जायगा जायगा गारनायनि सोलायै जोंहा मा ओ दस दस दिनाव दोननांगौ ओ गि ओ आबहावा सा सान फुंनानै जोंहा मा सुबुं समाजखौ खालामनांगौ दा आबहावायानो जोंनि जिउ दा आबहावाया गोगो थाबासो सुबुं समाजा गोग्गो आरो गोजोन जिउ थांनो हागोन बेखायनो गाव गावनि सार्थखौ गारनानै ओ बा फैबाय थानाय गोदान मुगानि बा आथिखाल मुगानि थाखाय जों गासैबो जयै आबहावाखौ गोग्गो आरो बा लानाया गोनां दा बेखौनो नोंथांनि सिगाव आं एसे फोरमायबाय बा जानो हागौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन थारैनो हागोन ना अननानै?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ
ओ दा नोंथाङाथ' आबहावानि सायाव गोबां खोथा बुंलांखाबाय नोङा होमबा नोंथां? अब्लाबो आं जा रोंगौ बैखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों। ओ आबहावायाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जों ओ गोबां गोनांथि जानानै फैदों नोङा होमबा नोंथां?
औ औ
बेनि अनगायैबो आबहावाया गोदोनि आरो दानि जुगनि ओ आगोलनि ओ आगोलनि आरो आथिखालनि गोबां फारागथि दं नङा होमबा नोंथां?
दङ दङ
ओ आबहावायाथ' जोंनि जिउआव गोबां ओ मुलाम्फा होयो मानो होनबा ओ आबहावायानो आबहावायाव जोंनिया फिथाइ सामथाइ दंफां लाइफां दै बायदिसिना जामुं जालाफोरखौ जोंनो होयो नोङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ बेनि गेजेरजोंबो ओ जों आबहावा गुबुंले जानायनि गेजेरावबो जों सुबुं माहारिनि जिउआव ओ खहा फैयो नोङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ खहाया मानो जायो होनब्ला जों ओ बै जामुं जालाफोरनि प्लास्टिकफोरखौ जों जेराव मेराव गारना दोननानै बैफोर ओ सेवनो रोङि नि जाहोनाव जों औह बायदिसिना बारहावानि गुबुंलेखौ जों मोह मोनो नोङा होमाबा नोंथां? ओ बेनि जाहोनावनो जों ओ जोंनि सोलेराव बेमार आजार फैयो एबा ओ न'खराव दुखु जायो नङा होमबा नोंथां।
औ जायो।
बेनि अनगायैबो ओ बायदिसिना अखा हानायनि जाहोनाव ओ दैबाना लोमसावनानै जोंनि ओ गामियारि ओनसोल थानाय ओनसोलफोरखौ ओ गाज्रि खालामलाङो एबा गुबुंले खालामलाङो एबा बादिसिना गोथै मुवा बोहैना फैफानानै ओ गामि ओनसोल खना खनलाफोराव ओ नांथानानै थालाङो बैफोर सेवनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जायो। नोङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
बेनि अनगायैबो गोबां दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव ओ गोबां गेदेर गेदेर अरनबारिफोराव दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हमो नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जाहोनाव सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां बेमार आजार फैयो ओ बैफोरखौ ओ साबजाथाव खालामनो एबा जों ओ मोजां खालामनो थाखाय सुबुं माहारियानो गोख्रों जानांगोन एबा जों बायदिसिना ओ जामुंफोरनि पेकेट फोरखौ एबा गोथै मुवाफोरखौ जानला मेनला गाराबालानो जों फबना दोननानै एबा डास्टबिनाव गारनानै जों ओ बै गेसेव मुवानिफ्राय जों रैखाथि मोनो एबा बायदिसिना दंफां लाइफां खौ ओरैनो दानफायाबालानो जों ओ दंफां लाइफां गायोब्ला बैफोरनिफ्राय जों आबहावाखौ साबजाथाव मोनगोन एबा गोख्रों आबहावानि बारखौ जों मोननो हागोन। नङा होमबा नोंथां?
ओ हेल' नोंथां। खोनादोंना औ ओ आगोलथ' जोंना बेबायदि बारहावाया बारा गुबुंले जायामोन मानो होनबा जों ओ आगोल बा ओ बारा बेबायदि कारखाना एबा बायदिसिना ओ मेसिनफोर आगजुफोर दहननो रोङामोन मानो होनबा ओ बैफोर ओ मेसिन आगजुफोरनि एबा कारखानाफोरनि उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो नङा होमबा नोंथां नाथाय ओ गोदो बेबायदि कारखाना फोर गैयैनि जाहोनाव जों ओ आबहावाखौ मोजां मोननो हायोमोन एबा जों ओ बेबायदि पेकेट ओ पेकेट जामुं जलाफोरा बारा गैयैनि जाहोनाव जों ओ बैफोर आबहावाखौ मोजां मोननो हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव औ ओ बैफोर बायदिसिना पेकेट ओ कारखाना बैफोर उखुन्दैफोरा ओंखारनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामबोदों बैनि जाहोनाव ओ आथिखालनि सुबुंफोरखौ बांद्राय ओ बेमार आजाराव गोलैना थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ
बैनि गेजेरजोंबो ओ जों गोबां सुबुंखौनो खहा जानाय एबा जिउ गोमालांनाय नुनो मोनदों नङा होम्बा नोंथां।
औ औ औ
बेखौ फोसाबनो थाखाय जों सुबुं माहारियानो गोख्रों जानांगोन एबा ओ जामुं जालाफोरनि पेकेटफोरखौ गोथै ओ जिबफोरखौ जों ओ दाबसे जायगायाव जमा खालामनानै फबनांगौ एबा ओ जामुं जालाफोरनि पेकेटफोरखौ जों ओ दाबसे जायगायाव गारनानै दोननांगौ एबा खावनानै होनांगौ अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जागोन एबा ओ जों बारहावाखौ गोख्रों मोननो हागोन नङा होमबा नोंथां। ओ बिब्दिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों गोबां खो था रायज्लायनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांजों बिदिनो गोबां खोथा सावरायनो मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला एसे थनिसै।